हेलाव
नोंथां
अ नोंथां
खोनादों दा न?
औ खोनादों नोंथां दा जोङो गारि मथरनि औ नोंथां दा जों गारि मथरनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा आं सों आं सोंथि सोंब्ला फोरमायनो हागोन ना औ नोंथां। जों दा गारि मथरनि जोबोद गोनां मानोना गोजान गोजानाव थाबायनो थांब्ला बेरायनो थांब्ला जोंनो गारि मथर नांगौ नङाना होमबा नोंथां औ बिदिनो दा ओ गारिनि गारिया आरो मोजांबो आरो गाज्रिबो। जोंनि आबहावानि सायाव गाज्रिबो खोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ नों जेरै दा जों बबेबा गोजान जायगायाव थाबायनो थांब्ला गारि गंसेखौ नांथारगौ मानोना जों थाबायनानै ओ थाङोब्लाथ' जोंनो गोबाव सम नांगौ। नाथाय गारिनि गेजेरजों जेरै थांब्ला जोङो समखौबो एसे समावनो जोङो मोनहैनो हायो। आरो बेफोरबायसानो जेरै दा लामा बारनो हायै ओ जेरै दै दैनि लामाबो बारनानै थांनो गोनांब्ला जोंनो जाहाज गंसे नांगौ। आरो गोजान हादोरफोराव गिदिंनो थांब्लाबो जों गारि मथरनि अनगायै आरो गुबुन जेरै बिरग्रा दिङा बेफोरखौ बाहायो। नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायसानो आरो आबहावानि सायाम गोहोम खोख्लैयो होनब्ला जोंना ओ गारि म थरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ जोबोर गाज्रि खालामदों। जायनि जाहोनाव आबहावायाव ओ बायदिसिना मा बे बेरामफोर सोमजिहैयो। आरो दा दा बुंनो थाङोब्ला आरो ओ गारिनि गाबनाय फेम्फा बेफोरनि बेफोर फोराबो मा जोंफोरनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो। बेफोरबायसानो नोंथाङा एसे ओ गारिया माबादि जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों आरो बेनिफ्राय मा जान नो हमदों बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ओं गारि मथर होनो ब्ला औ।
औ औ नोंथां। हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ औ दे बुं नोंथां।
जान' खोनादों दा उम ओ गारि मथरनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों सुंद'यै आं सावरायनो सानबाय।
औ औ।
ओग गारि मथर होनोब्ला फारसेथिं गारि मथर जों थाखाय गारि मथर होनोब्ला जोङो बाहायनो रोङाब्ला जों गावनि जे जोङो बाहायनो रोङाब्ला गारि मटरा जों
औ।
खैफोदावबो जोङो खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया गासैबो थिगानो सैथोआनो ओ गारि मथरा जोङो जेरै जि जोङो दायो जौगानाय लेभेलाव जोङो मोनफैनायखाय दायो जों बयबो मानसिफ्रानो जोङो गारि मथर जोङो बायो जोङो सालायो जोंनि लामाफ्राव जोङो साइकेल जों थांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया ओ बिनिखायनो बयनिबो न'खराव गारि मथर थानायखायनो दायो आबहावायाबो जि बिनि गन नायजि उखुन्दैफोर। गारिनिफ्राय गनबोर अम बियो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों। ओ नोंगौ दुंहाव खालामदों। उम खुन्दैया जोंनि जि देहाखौ खहा खालामदों।
औ-औ-औ।
रोखोमनि बेमार आज जायनि जिबनाव मुफैदों गाननायखौ जोङो नुनो मोनो ओं बेबायदियैनो बुंनो थाङोब्ला। ओ गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय।
औ-औ।
हावाया बांसिनाव बांसिन गाज्रि जालांदों ओम फारसेथिं गाज्रि होनोब्ला गाज्रि जादों होनोब्ला बेनो आरो मोजां जादों होनोब्ला बेनो जे जोंनो माहाब्ला गोब गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो साइक केलफोरजों जोङो ओ खम समावनो जोङो मोनहैनो हाया ओ जोंनो गारि मथरा जोंनि जिबनाव गोनांथि नगौ जोङो खाबांखा फैब्लाबो जोङो साइकेलफोरजों बा जोङो स्कुटि बाइकफोरजों जोङो सिकुलफ्रावहाय जों गथ'फोरखौ जोङो लांनो हायो हायाबो जोंङो जानो हाया फिसे थाबाय बे थायोब्ला जोङो स्कुलावहा थांनायाव स्कुल थांनायाव जेनेबा जों स्कुला जोङो गथ'फोरखौ जों बांसिन लांनाय जायो नालाय बेखौहाय जोङो मिथिगौ आरो जे जोङो गारि मथर गैयाब्लाबो जों सोलिनो हाया जायो नोंथां थाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायजाबावगोन दे
औ औ जेरै दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबबाय जोंनो गारिया गोनांथार होननानै बेफोरबाय सानो जेरै आबहावायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों माने जेरै दा गारि गंसे खारनो थाखाय जोंनो मोजां लामा नांगौ नङा होमबा नोंथां
ओं औ नंगौ
बेफोरबाय सानो जोंना मोजां लामा बानायनायावबो जोंनि बायदिसिना बिफां लाइफां बिफां बायदिसिना जेरै हाजो हाला बेफोरखौ सिफायनांगौ गोनां जायो
नंगौ औ नंगौ
बेफोरबाय बेफोरबायसानो जोंना बेफोरखौ सिफायनायावबो जोंना आबहावाया गाज्रि जानो हमदों आरो बांद्राय लामायाव दा नों टाउनफोराव थांब्ला आ जेरै दा जोबोर गरम जायो आरो बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय गुदुं जानाय मोनो आबहावा गाज्रि आरो बेफोरखौ मानो ओ हां हां लानायफोरावबो खस्थ' जानाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ।
औ नंगौ बेफोरबायसाना? दा दा मोजां बुंनो थाङोब्ला नोंथांङा बुंलांखाबाय। जेरै दा ओ जों एसे गोजानाव थांनो गोनांब्ला बयबो गारि गंसे गंसे ओ थाखायो। दाना दानि जुगाव। नंङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो बिदिनो दा ओ गोदोथ' ओरै गारि गैयामोन। बेनि थाखायनो आबहावाफोराबो मोजांमोन। आरो दाथ' गोदो गोदो गारि ओ गोजान गोजान थांनो थाखाय ओ औ ओं मा बुंङोमोन? मोसौगारि साइकेल बायदिसो बाहायनाय जों नुनो मोनोमोन। मोसौ गारिखौ बुंनो थांङोब्ला मोसौ गारियाव ओ जोंङो मैसो नंङाबा मोसौ आरो बायदिसिना जिब जिबजों बोनाय जायोमोन जेराव जोंनाओ आबहावाफोरखौ बारा रैख गाज्रि खालामहोआमोन बेफोरबायसानो नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदो गोदोनि आरो दानि जुगनि बागै गारि मथरनि बागै।
औ ओ नोंथांनि बुंनाया नोंगौ। औ खोनादों नंगौ। खोनादों उम। गोदोनि जुगावहाय जोंङो मिथिनो मोनो जे जोंनि ओ जों-जोंबो एसे नुबोदों होनब्लाबो जों भुल जानाय नं ङा ओ गोदोनि मुगायावहाय जों उन्दैउन्दै मोनब्ला गोदो आबै आबौमोना ओ गोजान जाय गायाव थांनोब्लाबो ओ आइथिंजों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन हमनानै ला जोंङो जे मोनसे जायगानिफ्राय हमनानै ला जोंङो उदालगुरिनिफ्राय जों रौतासिम थांनोब्लाबो ओ जोंङो गोबां सम बेखिनिखोनो जोंङो गोबां सम जोंङो लानांगौ जायोमोन ओ सान दुं अखा जोंङो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय दायो ओ जि मोसौ गारि नोंथांङा बुंलांबाय नोंगौ मोसौ गारिदों थांनायखौबो हान्थिनाय जोंङो नुबोदों ओ मोसौ गारि बेफोरबायदिनो सासे बेमारिखौहाय गामियावहा सासे बेमार जायोब्ला ओ बेखौ लांनो थाखाय रोगानो थाखाय जोंङो थेला जों लांनायबो जोंङो नुबोदों। ओ मोसौ गारिजों बबेयावबा थांनाय ओ हाथायफ्राव थांनाय टाउनफ्राव थांनाय ओ फारसेथिं सोरबा लोमजाब्रबोला बेखौहाय थेला गारिजों ओ थेलाखौहाय ओ एम होनानै बा धारा होनानै बेखौहाय मोजाङै खोबनानै जोंङो सासे बोनाय सानै नारनाय जोंङो बिदिबो नुबोदों ओ बेबायदिखायनो गोदोनि जुगावहाय गारि गैयिखाय ओ बेबायदि थांनाय फैनाय जोंङो गारिनि उखुन्दै जोंङो मोनजायामोन ओ बेखायनो बुंनो थांङोब्ला गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा गोबावबो जोरोमोन होननानै जोंङो खोनानो मोन्दों। ओ दानि गोदोनिजों औ।
दानि जुगनि मानसिफोराथ' दाइनजि आरो दाइनजिनि सायावनो थांङा बे खौ खोना आ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? औ।
औ नंगौ।
गोदोनि जुगनि मानसिफोराथ'
जेरै दा ओ सोबोखौबा सोरखौबा जौसे बोसोर बैसो आलागि थानाय खोनायो नङा हमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ
औ जोङो बेफोरबायदि नुबोदो मोनदों आरो
औ औ बेफोर सानो आ आरो दा जों उम गारिम गारि गंसे सालायनोबा जोंनो आ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै-मिथिंगायारि गेस आ मा बुङो बेखौ? मिथिंगायारि सोदांसालि थाव बेफोरखौ नांगौ। आ पेट्रल बेफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जेरै- दा जों जों नुनो मोनोदे औ बे आ थावफोराबो जोबोद खमिनो हमबाय जायनि थाखाय बिनि बेसेनफोराबो जोबोद बारायनो हमबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि बागैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो सानदों नामा?
थावनि जोंनि गारि गुरानि थावनि बागैहाय आंथ' बारा मिथिया अमब्लाबो आङो जि मि थियो आङो बेखौ बुंनो सानबाय ओ नो आंनि जे गावनि खोरांखौनो आं बुंनोसै जे गारि गंसे दोङो ओ गारि फिसा दोङो बे गारिखौहाय जोङो थाव सोनो थाङोब्ला सिगाङाव जेरै लिटारावहाय जोङो ओ लिटारावहा ओइटि सेभेनटि जों बिदियाव सोनो मोनोमोन दायो बिनि बेसेना ओ लिटारावहा अवान ओ एकस' दस बा एकस' बिस जोंनि गेजेराव जोङो बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ जायनि जाहोनाव जोङो सम लानानै जों गारि थाव सोनो थाङोब्ला जोङो बुहुत गोलाव लाइन जानो गोनां जायो ओ नांगौ बायदि जोङो थाव सोनानै जोङो लाबोनो मोना जेरै ओ बावै सो जानानै थांनाय जोंनि जि एरियायावहाय थावनि जि प्रब्लेम ओ थावनि जि प्रब्लेम गेसनि जि प्रब्लेम नांगौ जाब्लाबो जों लायनो सानब्लाबो जोंङो लायनो हायि सोनो हायि गेस ओ फारसेथिं गेस गेसआबो बेयावनो गोग्लैयो जेनेबा औ बेबायदि प्रब्लेमखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां
नंगौ नोंथा
औ
जेखुनु जादिया ओ नोंथां समाबो जाबाय जोंना नङा होमबा नोंथां औ हामबायसो नोंथां नोंथांनिफाय जा मोनथिनो लागा मोनथिबाय गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथां
ओ दे गोजोन्थों
गोजोन्थों